औ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना? औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि दं
औ नोंथां।
औ बे आयदायानो जाहैदोंखि ओ जोंनिया जेनेबा जोङो दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो बेनिखायनो सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा एसे गुवारै बेखेवना होलाय
औ दैज्लां बोथोरावथ' जोङो दैज्लां बोथोराव बिदिनो जों माइनि आबादानो सोलिगासिनो दा
दाथ' ' नालाय बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव खाथि खाला बेफोरनो ओ माइनि आबादानो माने सोलिगासिनो। मावगासिनो। आ बयबो माने बयबो न'खर न'ख गामिामनि बिदिनो माइनि आबादखौ मावगासिनो दङ आरो जों बे माइखौ गायनो थाखाय जोङो माने बिदि फार्स्टआवनो जोङो खोथाया फोग्रोनांगौ जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो माइज्लि ग्लि माइ नांगौ जायो खोथिया फोनो थाखाय। आरो बे माइज्लि माइखौ माइज्लि माइखौ जोङो न'आवनो दोनखानायबो थायो खायसेना आरो गैयाबाबो जोङो बिदि बाजारफोरनिफ्राय एबा नार्सारि दखानफोरनिफ्राय जोङो
लाबोनाय जायो आरो बे माइज्लि माइ
आरो जोङो लाबोनानै बे माइखौ लाबोनानै बिदि फाथोनि बस्थाफोराव जोङो सोना दोननानै बेखौ हाखर। हाखर हाखरावहाय जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगौ आरो बेखौ हरनायनि थाखाय जोङो बेखौ सोमनानै दोननांगौ आरो बेखौ जोङो सोम बे सोमना दोननाय माइज्लिखौ जोङो बोखांनानै हरसेनि थाखाय। ओमफ्राय जोङो बि न'सिं एबा खामसालिफोराव जोङो बिदि लांदों। जायगायाव लामनानै दोननांगौ लाम सथ्रानै दोननानै जोङो बेनि सायाव
थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइ बेखौ जोङो दाननानै लाबो। मबोनानै बेयाव खोबनानै दोननांगौ आरो खोबना दोननाय जायो औ बेनि उनाव जोङो जेब्ला बियो गाजा अरगोन ओ बेदि गाजा अरब्लाथाय जों बेखौ खौ दुब्लियाव फोथाराव लांनानै जोङो फोहैनो हायो आरो आरो जों माइ गायनो थाखाय अ जे माइ गायनो थाखाय जोङो दुब्लिफोरखौ हालेवग्रोन लानांगौ। बिनि अ माइ गायनायनि सिगांनो जोङो दुब्लिफोरखौ मान फोमोनग्रोनानै लानांगौ आरो हाब्रुखौ। मोजाङै हालेवनानै फोमोननानै लानांगौ बेनि उनावसो जों बे माइखौ गायनो हायो आरो जों माइ गायनायनि सिगां ओम हासार हासार एबा मुलिफोरखौ जोङो सारनानै लाग्रोयो आरो जाहाथे जोंनि माइ बिदांफोरा मोजाङै जायो मोजाङै बारियो माइफोरा। बेनि थाखाय जोङो हासारखौ सारनानै लाग्रोनाय जायो आरो। आरो जोङो खो थिया खोथियाखौथ' फोनायनि उनाव जोङो बिदिनो दान मोनसे बा दान मोनसे खावसे बेफोरबायदि लायो आरो। बेनि उनावसो जोङो जेब्ला बियो खोथियाया जौवो अ रायो अब्लानो जों माने बे खोथियाखौ फुनानै गायहैयो आरो। गायनानै
अ
आरो जेब्ला बे माइआ मोनगोन अब्ला बे माइखौ जोङो हायो हानो थाखाय खाय हानो थाखायथ' जोङो बिदिनो ओ गामिनि मानसि आइजो बा हौवा फोरखौ जोङो लगायनाय जायो माइ हानो थाखाय। आरो मान दानि जुगावथ' माने बिदि मानसिफोर हाजिरा लानायखौ नुला एसेबां माने लाला आरोऋ हाजिराफोरखौ माने माइखौ एसेबां हानो होला दानिया जोंना माने बिदिनो मेसिन गारि हाग्रा ओंखारसोबाय नालाय बेनिखायनो जोङो बे हाग्रा मेसिनफोरजोंसो जोङो माइखौबो हायो आरो। आयो आरो माइ गायनो थाखायबो जोङो माइ गायग्रा मेसिन ओंखारबाय ओ माइ बेनिखायनो जोङो बे गायग्रा मेसिनफोरजों जोङो गायनाय जायो आरो। मानोना बयबो माने समनि आंखाल जाजोब्बाय बयबो माने बिदिनो थाबखौ लुगैयो। थाब जासिननायखौ लुगैयो नालाय बेनि थाखायनो जोङो जेसां जेसे बां हायो थाब बेखौ नायो नालाय बेनिखायनो मेसिन गारिफोरजोंसो माने गासिबो ओ दुब्लि फोथारनि खामानिफोरखौ जों बेजोंसो मावनाय जायो आरो। बेफोरखौ मावनाय नु नुयो औ। औ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो नामा?
औ औ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंनिना दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोंना बर' सुबुंफोरा
ओ माइ गायनाय माइ आबादखौनो जों बांसिनैहाय नुनो मोनो आरो। ना बेबायदिनो जोंनिया माइखौ माबोरैहाय गायो होनोब्ला जोंनिया बेनि फार्स्टनो जोंनिया खैथा होनो थाखाय जोंनो थांनाय बोसोरनिनो मोजां बिधान एबा बेबायदिनो मोजां माइलिनि माइखौ जोंनो नांग्रोगोन आरोना। बेबायदिनो जोंनिया बे थाखौ जोङो जेनेबा नार्सारि एबा बेबायदिनो थांनाय बोसोरनि मोजां माइखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै ए फख्रिबा थैमाफोरा सोमनानै सानसेबा साननैनि थाखाय जों दोनग्रोनांगोन बेनि उनाव जों बेखौ सानसेबा साननि उनाव जेबोब्ला बोखाङो अब्ला जों बेखौ हायाव मोजाङै फेनस्रा दोननांगोन बे फेनस्रनायनि सायाव जोङो थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइखौ जों मोजाङै खोबना दोनग्रोनांगोन बेनि उनाव जों बेखौ साननैनि उनाव नायोब्ला बेयो एसे एसे गाजा अरनो माने जों गाजा हरनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जों बेखौ ओ दाबर एबा हेलि खोथाफोराव बेखौ जोङो लानानै फ दुब्लिसिम थांनानै एबा फोथारसिम थांनानै जोङो बेखौ फोनो हायो आरो ना नाथाय जोङो फोनो थाखाय जोंनिया हाया ओरै गोरा जों राखावरासि हायाव जोंङो मइखौ जोङो फोनो हाया आरोना जों माइफोनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनिया हाखौ मोजाङै नायग्रोनांगोन आरो दै सै होनानै बेखौ मोजाङै मोसौजों एबा ट्रेक्टरजों मोजाङै हालेवनानै हाखौ फोमोनग्रोना लानांगोन आरो हाखौ गेब्लेहोग्रोनांगोन बेबायदिनो जों खेबसे एवबाल' नङा खेबनै बा खेबथाम लागै एवनांगोन आरो हाखौ मोजै फोमोनना लांनांगोन बेनि उनावसो जोङो बै गानाय मुथा मुथा लानानै साराव सारफाव सार होनांगो आरोना बेनि उनाव जोंबेखौ जों साथदिन एबा सुदद' दिनसोनि उनाव नायोब्ला बे एसे एसे जौनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनिया माइ गायनाय होनोब्लाथ' जोंनिया फार्स्टआनो जोंहा गावबा गाव हाया थाग्रो थारनांगोन बेनि उनाव जोङो गावबा गावनि हायाव जेनेबा अखा हानायखौ नेनांगोन नङाब्ला जों गावबा गावनो दै लगायनानै बा दै सारनानै जोङो हाखौ मोजाङै एवग्रोना लानांगोन मोन आरो ना ट्रेकटर नंङाब्ला मोसौजों बेबायदिनो बे हाखौ जोंङो सर होबाबो जाया जोङो खेबनै खेबथामावल'सै बे हाखौ मोजाङै एवनानै फोमोनग्रोना लानांगोन आरो ना बेबायदिनो बेहाया जेबोब्ला मोजाङै मोनो अब्लासो जोङो बै खोथियाया एसे जौबोला बेखौ जोङो फुना नै बे हायाव गामिनिनो जेनेबा हाजिराफोर बेबायदिनो आइजो बा बेबायदिनो हौवाफोरखौ लानानै खैथाखौबो फुनो हाजिरा होयो आरो बेबायदिनो माइखौबो गायनो हाजिरा होयो आरो ना बेबायदिनो जोङो बेबायदि दैज्लां बो थोराव माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनिया माइ गायनोबो आथिखालाव जोङो जेनेबा बेबायदिनो मिसिंजों बेबायदिनो बायदि रोखोमनि मिसिन जों माइ गायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो आ आथिखालाव जोङो माइ नानायखौबो मेसिनजोंनो बा ट्रेक्टरजोंनो जोङो नुनो मोनो आरो ना आगोलावहाय जोङो बेबायदि ओ मेसेनजों एबा ओ ओ ट्रेक्टरजों जोङो माइ नानायखौ जों नुनो मोना मोन बेबायदिनो आगोलो माइ गायबोला जोङो जोबोद मोजांङै जेनेबा रग'-रग' माइ मोनबोयोमोन। आरो दानिया जोङो नुनो मोनो मा बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि हासारफोर सारनानै माइ गायनाय जायोनालाय बेनिखायनो जोङो माइ-माइ गायनायखौ जेनेबा माइखौ जोङो बारा मोजां मोननो हालिया आरो ना?
औ नंगौ।
ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबादल' नङा बायदि रोखोमनि आबादफोरखौबो मावो जेरैहाय जों निया दैज्लांनि जोगोनार दैज्लांनि आरो दैज्लांनि जोंनियाव जिंखा दैज्लांनि खुमब्रा दैज्लांनि लेस्रा भिन्दि आलु ए बायदि रोखोमनि जोङो ए आबाद बा गोथां मैगं मावनायखौबो जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जोंहा दैज्लां बोथोरावल' नङा बेबायदिनो जोंनिया मेसें बोथोरावबो जोङो बायदि रोखोमनि बायदि रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंनिया
उम। मेसें बोथोराव जोङो बेफोर ओ माइ गायखांनायनि उनाव दुब्लि फोथारावनो जेनेबा ओ बेसर आबाद सिबिं आबाद
बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो।
बेबायदिनो बा नों नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायदिहाय मा-मा आबाद मावनायफोरखौ नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? मा-मा?
औ माइनि ओ माइनि अनगा जोंना दैज्लां बोथोराव बिदिनो जिंखा, पानिलाव राङालाव औ आरो भिन्दि लेस्रा पटल बेफोरनि बेफोरनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जों मेसें बोथोरावबो बिदिनो मावो आलुनि मावो आलुनि आबाद मावो आरो लाइ-लाफा मुला बेफोरबायदि बायदिसि ना रोखोमनि ओ माने मैगं थाइगंनि आबादखौ जोङो मावनाय जायो आरो बिदिनो बोथोर लाना बोथोर जोङो गुबुन-गुबुन ओ आबाद मावनाय जायो।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होमबा।
औ-औ दे होमब्ला नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय।